नोंथां
नोंथांआ आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आङो नोंथांजों जोंनि जेरै बर'फोरनि हाबा गोदोनियाव जेरै हाथासुनिजों होनाय जायोमोना बेफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
अ जेरै ओ जोंनियावबो जेरै गुबुन गुबुन हारिनि समाजाव जुलिया जोबोर गोनांथार नाथाय एंगारनो हायि हारिमुवा थिग बेबायदिनो बर' समाजावबो हाबाया मोनानसेया एंगारनो हायो हारिमु। जेरै मानसिया बुहुमाव उजिनानै जोनोम हाबा बे थैनाया जाखायोना। हाबाया जेरै हिनजाव आरो हौवानि गेजेराव जुलि जानानै समाव रायजो जानायनि आखुखौ बर' माहारियाव जुलि होननानै बुङो आरो ना। बर' समाजा जुलिनिसै सिगां गोबां नेम मानिनानै सोलिनो गोनां जायो जेरै बर'हाय हारिनि जुलि फोरबोआ जोबोर रज गोनां आरो मेहेर गोनां आरिमु आरो ना। ओ ओं बर' हिनजावफ्रा गोदो नागिरनानै समनिफ्रायनो खायसे आखुखौ मानिनानै सोलियोमोन। हिनजावा गोदोनि आखल आखुखौ नायनानै जुलि रादायखौ खायोमोन आरो गोदोहाय। जि दानो रोंगोन ना रोङा बेफोरखौ नायनानैहाय जोंनियाव गोदो रोङोमोन आरो जेरै जाय हिन्जावा जि दानो रोङा बिसोरखौ हाबा रोङा होननानै बुङो आरो हाबा जानाय गोब्राब जायोमोन आरो बिदि हिनजावफोराहाय। जेरै गोदो हौवा गोदाननि मानसिफोरा हिनजाव गोदान नायनो थांब्ला साथाम नङाब्ला साबाल' मानसि थांनायनि नेम दंमोन आरो जोंनि बर'फोरनियावहाय ओमफाय हिनजाव गोान नायनो थांब्ला लोगोआव रान्दि आसान ओ सान्दिनि आसान जरासे एबा थाखा गोनां ओ गोथां जरासे एबा गय जरा फाथै जरा दै जौनि थिंख्लि फाय जरासे लांनानै नेम दंमोन आरो गोदोनियावहाय आरो दासिमबो सोलियो आरो ना बेफोर नेम फोरहाय जायनि न'आव थाङो बिनियाव थांनायनि थांखिखौ गजो गोजानै फोरमायोमोन आरोना लांफानाय मुवाफोरखौ हिनजाव गोदाननि जागो फोरनि न'वाव गारबोयो आरो हिनजाव गोदाननि बिथिंनिफ्राय गनायोब्ला आसान जराखौ हौवा गोदान दागोननि न'आव हरफिना। हरफिननाय जायो आरो बेखौनो आसान फिननायबो बुङो आरो जेरै हिनजाव गोदाननो जेरै आसान होबोयोना बेफोरखौहाय जोंनि गोदोनि दिनाव गौमोनारि ना बेफोरखौ सोलियो। बेफोरखौहाय हिन्जाव गोदाननियाहाय हैफिनोबा बेफोरखौ हाबायाव गनायथि गैया होननानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा फोथायोमोन आरो नाथाय आसारखौ हैयालासिनो लाखियोबा बेवहाय हाबायाव गनायथि दं होननानै जोंनिया फोथायोमोन आरो बर'फोरनिया जेरै फा जेरै फारनैथिंहायबो गोरोबलायोब्ला हौवा गोदाननि बिथिंफ्राय आलारि बा फुथे लानानै हिन्जाव गोदाननि न'आव जानाय लोंनायखौ खालामहैयो आरोना बिबान बा बिबान लांनायबो बुङो आरो बेखौनो जेरै बे समाव गय फाथै मुरि सिनि अमा बेदर जानायनि नेम दंमोन आरो। अमा माखासे अमा खावसेखौनो ओ गेजेराव दानखावनानै समानै गोदान हिनजाव गोदाननि न'खरनैनि फाव खाबफा खाबफा रानो आरो नै बेखौनो अ खौ अमा खाव थांबो बुङो आर ना बेफोरखौहाय बिबान लांनाया बैराथि बिबान लांग्रा जेरै बारलांफा बेफोर बाननानै लांनाय जायोमोन आरोना। बैराथि जरा आरो सासे बारलांफाफोरखौ लांफानांगौ आरो ना। ब्रैथि जुराया गय फाथै आलारि बाथि सानद्रि लायो आरो बारलांफाया जाबाय थिंख्लियाव जरा बानो। हिन्जाव गोदाननि लाबोनायाव बैराथि जरा आरो बारलांफा मोसा मोसा र जानानै हिनजाव गोदानखौ बरायोमोन आरो गोदोनि दिनाव। बेफोरो बांसिन जायोमोन आरो आथिखालाव बेफोरो खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो जोंनियावहाय। जुलिनि खालारखौ हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफायाव थांनानै थिरांथा लानायनि नेम दंमोन आरो बे - खौनो बर'फ्रा कबेरा लांनायबो बुङोमोन आरो। बेफोर हाबा जानायनि सिगां बेफोरखौनो जोङो कबिरा लांनाय जायो बिनि उनावसो जोङो ओ कबिरा लांखांनायनि उनाव थारफोरा थि जायोैबहाय जोङो हिनजावखौहाय लायनाय जायोमोन आरो ना। बिदिनो जो गामिनि सुबुंफोर ओमफाय ओ बैराथि जरा बानलांफा बेफोरखौहाय आरो जाथि खुरमाखौ लानानैहाय जोङोिन्जाव गदानखौ लायनो जायोमोन आरोना। बर'नि गिबि आरो गोदो जुलिनि फोरबोखौ फोरबोनि मुङानो जाबाय हाथासुनि। जेरै बर' हारिनि बे जुलिया जोबोद गाजा गोमजायै एबा गोबां रांखावरिनि गोनांथि नङामोन आरोना। बिजुलि फोरबोआव हिनजाव गोदाना दाउ बेदर अनला ओंख्रि सङो आरोना। ओम ओंख्रि संनायाव हालदै मस्ला आरि जेबो होनो मोना जोंनिया जोंनि बर'फोरनियाव जेरै बाथौ धोरोमनियावहाय आरो। ब्रह्म धोरोमनिया ब्रह्म धोरोम जेरै आवाथि सावनानै ओ हाबाखौहाय होनाय जायो आरो ना। हिन्जाव गोदाना आइ आफादनिसे अनला ओंख्रियाव हालदै मस्ला जेबो होआ नालाय, हिन्जाव गोदाना आइ आफानि सिगाव हौवा गोदाननि आ हाथाजों खुरनानै होयो आरो। हाथाजोंनो जोङो दंफांजों बानायनाय मोनसे बेवहाय लानानै ओंखाम ओंख्रिफोरखौहाय राननाय जायोमोन आरोना। जेरै हौवा गोदाना एसे जानानै सिखारनायनि नेम दंमोन आरो ना। बिनि उनाव जोङो बाथौ गुदियाव हिनजाव गोदान हौवा गोदान खौसे सानैखौबो हान्थु खरायनानै आर'ज गाब अनला ओंख्रि संनायनि सिगांनो जोंनि बर'फोरनिहाय दंमोन। जेरै ओ बर'फोराहाय हाबा जानो थाखाय ओ अजाया अजा रायखांनायनि उनाव जोङो होनजाव आरो हौवा दाउ ओ मासे मासे जेरै दाउजो आरो दाउला होननाय जायो। बे दाउखौ बेखौ होनजाव गोदानआ संनानै जायो आरो गावनि आखाइजों उवालाव देनानै। देखांनायनि उनाव अनलाखौ जोङो संहोनाय जायो। बेहाबाय जेरै हाथाव हा-हालदै मस्ला जेबो होनो मोना आरो ना। अनला आमाव बिदि संनाय नेम दंमोन बर'फोरना बेखौ संनानै आग्लाय जाहो नांगौमोन आरो हौवा गोदानावहाय आ जो ओ फिसा फिसौ जै मै सुखु गोजोनै संसाराव थांनानै थानायनि थाखाय हास थायनानै खुलुमो आरो जोंना बेफोरखौ ओ होनाय समाव जोंनिया बाथौ गुदियाव बाथौनि सुबुंफोराहाय खुलुमनानै जै मै संसार मोनजानि थाखाय आर'ज गाबनानै हास्थायनानै खुलुमोमोन आरो। बिनि अनगायैबो दङ' जेरै हिनजाव गोदाना गावनि गोथार आखाइजों जागायजेननायनि उनाव गुबुन हिनजावफोरा सङो आरोना। हिन्जाव गोदानखौ संहोजेननाय जाहैबाय। दाउजो दाउला बेदरजों अनला ओंख्रिया अनला खुरलायनाय नेम दंमोन आरो मानसि बुरजाब्ला बे दाउ मानैखौआनो ब्लाबो बे दाव मानैयानो सोलियोमोन आरो गोदोनि दिनाव। बियो सोलिबोनाय नेम आरो हाथासुनियाव ओंखाम ओंख्रि खुरजेननाया हिनजाव गोदाना गिबियै नमा न'नि इसिंनि मोदाय मोदायजोंनो एसे बावग्रोनाय नेम दंमोन आरो जोंनि बर'फोरनि यावहाय, बिदिनो न'नि मोदाय आरो थालिर लाइजौ फान्थुफोर लाइजौ बनानै हान्थु खरायनानै खुलुमनानै ओंखाम ओंख्रि बाउनाय नेम दंमोन आरो। बर' अजाया मोन्थोरखौ आर'ज गाब रायोमोन आरो बे समावहाय। बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि जुलिया सिगांनि समाव जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बेफोर हाथासुनिफोरनि हाबाफोरखौहाय खम जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना। नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि सोमोनदै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथाङा आङो दा नोंथां बुंलांनायाव आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनिनो सोमोन्दैनो बुंनोसै। नोंथाङा दा बुंलांनाय अदला ओंख्रिनि सोमोन्दैनो आं बेखौ माबोरै सङो बेखौ बुंग्रोनोसै जागोनना नोंथां?
औ औ।
जोंनो गिबियाव मा होनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंना मा माइरंखौ जोङो मा दैयाव सोमनानै लांगोरनांगोन आरो लाग्रोनांगोन आरो जोंना माइरङा जाहाथे मा होनो गुरै जायो, बेनि थाखाय जोंहा बेसेबां जखानि जोङो ओंख्रि संगोन बेसेबां जखानि माइरंखौ जोङो सोमनानै लानांगोन आरो ना। बेनि उनाव जोंना मा होनो जेब्ला जोंना मा होनो माइरङा रुइगोन अब्ला जोंहा मा बेखौ मोजाङै दैखौ फसरनांगोन आरोना दैखौ फसरनानै लानांगोन। बेखौ उवालाव, उवाल गाहेनजों एबा मा होनो जोंना दा गोदान मुगानि माखासे अन गुन्दै देग्रा ओंखारबाय नङा होमबा नों बेफोरावबो देनानै लानो हायो आरोना बेबायदिनो जोङो अन बे अनलाखौथ' जों ओरैनो जाया नङा होनबा नोंथां बे जों आंहा अनला ओंख्रियाव दाउ बेदर नङा अमा बेदरजोंसो जायो नङा होमबा नोंथां? बे जोंहा अन गुन्दैखौ मिस मिस खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगोन होनो जोंना खारदैबो नांगोन जोंना अनला ओंख्रि मोननो थाखाय। जोंना खारदैखौ बबेनिफ्राय मोनो होनब्ला जोंनिया जोंनि दोरोङारि मा होनो बर'फोरनि हुदा बायदि जोंनिया थालिर बिफांनि माबानिफ्राय बिथरनिफ्राय आरो मा होनो मैथ्रु बिफांनिफ्राय बायनाय जायो आरोना बेफोरखौ मोजाङै फोराननानै मा होनो बेफोरखौ सावनानै बिनि उनाव बिनि हाथफ्लाखौ मा होनो दैजों माबानानै दै होनानै जोंहा दैखौ खौ मोजाङैखौ होनानै बे हाथ'फ्लाफोरखौ गोदि जहैनाय जोंहा जेब्ला जारें गाबनि जायो आरोना जोंना माबाया बेदि खालामनानै जोंना मा बेखौनो मा होनो खारदै होनो आरोना जोंना। आरो जोंना गुबुन गुबुन जेरै सबाइ बिफां बा नारेंखल बिगुर फायबो बानायो जोंना सुबुंफोरा मा होनो खारदैखौ आरो बेनि अनगायैबो जों ना मा बाजाराव माखासे मा होनो बेकिं सदा मोनो जाजाग्रा सदा बेखौबो जोंना मा होनो हायो आरो ना जोंना जुदि खारदै गैथाराब्ला खिन्थु बेफोरो देहानि थाखाय जोंना मोजां नङा बेनि थाखाय जोंहा न'खराव बानायना होनो खारदैफोरखौ होनायानो साबसिन आरोना बेबायदिनो जोङो जेब्ला मा होनो अन गुन्दै खौ देनानै लाखांबाय अब्ला जों बेयाव मा होनो दाउ बेदर होयोना जोंना अमा बेदर होयो। बेफोरखौ जों मा जोङो दाउ बेदरफोरखौ जोङो मोजाङै थाव सेरनानै मा होनो हाइजें सामब्राम गुफुर पासकरन बायदि मोननो जिरा पादार जेनेबा नोंस्रा मा मा जेनेबा मस्लाफोर बाहायो जेनेबा न'खराव बेफोर खौ होनानै जोंहा मोजाङै फ्राम फ्राम एवनानै लानांगोन जेब्ला बेदरा जोंनिया मा होनो फाम फ्राम जायो अब्ला बेयाव जों मा एसे नांगौ जखानि दैखौ होनानै लानांगोन आरोना बेबायदिनो जों अब्ला जों नांगौ जखानि दैखौ होनानै लानानै एसे संनायनि उनाव जोंहा दसे संनायनि उनाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब होदोबगोन अब्ला जोङो मा बै जोङो देनानै लादोंमोन ना अन गुन्दै जे बेखौ जोंहा
औ औ
दैजों मोजाङै गलायनानै जोंहा हरनांगोन आरोना आरो सोरबा सोरबा जोंहा मा होनो दैजों गलाया मुवा ओरैनो जों दै हो खाबाय नालाय ओंख्रियावनो बेदरावनो बेयाव लख्रि फ्रि सारनानै होयो आरो ना जोंना बेबायदि मा होनो जेब्ला जों अनखौ होखाङो अन गुन्दैखौ अब्ला जोङो जोंहा गारबाजों होनाय लोगो लोगो जों माने दल' दोननाङा आरोना दल' दोनोबबा जोंना मा जायो अनला ओंख्रिया गोदोयोबा जोंना लाथा लाथा फिथर खालाबायो आरोना अब्ला जोंना ओंख्रिया थावा आरोना बेनिखायनो जों मा खालामनांगौ जोंहा बे अन गुन्दैखौ जोंहा होखांनायनि उनावबो जोंहा मा लासै लासै लासै एरनानै होनांगौ आरोना आरो बेबायदिनो मा होनो जोंहा जेब्ला मा होनो ओंख्रिया गोदौवो अब्ला जोंहा बे समाव जोंहा एसे जेनेबा नांगौ जखानि गोबांनि मा होनो खारदैखौ होनांगोन आरोना बे अनला ओंख्रियाव आरोबा जोंहा मा होनो खारदैखौ जोंहा बांद्राय होलाबायबा जोंना ओंख्रिया मोजां जाया गोबाब जायो जानो हायि जागोन जोंहा जानांगौ जखानि मा होनो खारदैखौल' होनांगौ आरो ना बेबायदिजोंनो खारदै होखांनायनि उनाव जोंहा मा दसे मोजाङै गोदौ होनांगोन जोंना जेनेबा बेदरफोर मोननाय बायदि। ओंख्रिया जोंना गोथाव जानाय बायदि जोंहा एसे गोबाव संनांगौ जायो अनला ओंख्रिखौबो। बेबायदिनो जेब्ला मा होनो अनला ओंख्रिया गावनि मा होनो जाजानाय थासारियाव फैगोन होनब्ला जोंनि बेखौ मा साखिनानै जोंहा मा खालामनो हायो जोंहा बेयाव मा होनो गंगार दुन्जिया बा दुन्जियाफोर होनानै जोंहा मा बेबायदिनो जायो आरोना जोंनिया बेबायदिनो ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ मा होनो जोंना संनाय जायो आरोना आरो जोंना मा होनो बेनि अनगायैबो जोंहा बर'फ्रा मा होनो नाफामबो जायो नङा होमबा नोंथां नाफाम बाथोन। बे नाफामखौ नानिफ्रायनो बानायनाय जायो गुबैैयै ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय जोंना मा थास' गोसोमनि बिसौ होनानै संनाय जायो। इदि मोजां एवनानै लानाय जायो आरोना बेयाव जोंहा मा होनो
औ औ।
मोजाङै एवनानै लानाय जोंना बेखौ उवालफ्राव देनानै जोंना मा खालामनाय जायो। थेमाब्रा हासुंफ्राव दानसेबा मा होनो दाननै बेफोरबायदि मा होनो सोनानै दोननांगौ नङा होमबा नोंथां जोंहा। जोंहा मा होनो जोंहा बे नाफामखौ बानायखांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ बार हाबै बायदिनो जोंहा मोजां सोनानै दोननांगौ आरोना जों थेमा आरो हासुंफ्राव जोङो साफ्राव प्लास्टिक बा पेपारफोर होनानै। लेखा बिलाइफोर होनानै बेनि उनाव जों मा दानसेबा दाननैनि उनावसो जों मा जानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंना बे नाफामखौ बोरै सङो होनबा जोंहा जोङो जेनेबा थास' ओंख्रिबा गुबुन गुबुन होजाथाव ओंख्रिफ्रावबो होनानै जानो हायो जोङो। आरो जोंहा बाथोन जायोब्ला जोंना नाफामा गोथाव जायो आरोना जोंहाबा। बाथोनखौ मारै सङो होनबा गिबियावनो जोंहा मा होनो सामब्राम बानलुफोरखौ एवनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां। बेनि उनाव जोंहा बेयाव डाइरेक्ट जेनेबा नाफामखौ होनानै मोजां एवनानै जोंहा एसे दै होनानै ला मा मोनो होनब्ला जोंहा मा बेखौ देनानै होनांगोन देआ मुआबो बा गिबियावनो जोङो बानलु बैफोर